नोंथां नोंथाङा फ्रि ना दा?
औ फ्रि
औ बिदिब्ला जों मोनसे टपिक लानानानै रायज्लायनोसै मानेखे जों मा मा ओनसोलाव दाव बायखो एबा बबे बबे जायगायाव दावबायहैखो बेफोरनि सोमोन्दै आरोना
औ जागोन दे नोंथां
थाबायनाय होनना बुङोब्लाथ' जों बेबायदिनो खाथि खाला ओनसोलावबो जों बिदिनो दावबायनो थाङो बिदिनो बेरायग्लांनो थाङो बेफोराव गोबां एक्सपिरियेन्स मोननो हायो आरो आंनि बायदिबा जेरैबायदि आं आंनि खाथिनि ओनसोलाव जेरै भालुफुं बेहाय मानेगे टिप्पि आव थांबाय बेहाय थांनायाव जोङो ओरैजाय अरुणाचलनि सुबुंफोरजों रायज्लायदों आरो बिसोरनि थानाय जानाय गान गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैबो सोंदों आरो आरो बिसोरनाव ओरैबायदि मोनसे माबा दं गावजों गाव खौसेथि होननाय मोनसे बुस्थुआ दं आरोना आरो बिसोरनि ज नाय जानायफोरा जों जों एसेबो आलादा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनदों गाननाय जोम एसेसाबो आलादा बिसोरनि धोरोम बिथिं बेफोरबो एसे एसे आलादा आरो बेनिखायनो दं आरो सोलोंथायारि बिथिङावबो एसेबाबो आलादा होननानै बुंनो हायो आरो बिसोरनि सोलोंथाइजों जोंनि आसामनि सोलोंथाइजों आरो बेनिखायनो मोनसे जायगायाव दाव बायनाय लोगो लोगो बै ओनसोलनि जि बायदि थासारि आरो बिसोरनि मिथिंगायारि थासारि ओरैबायदि समायना मानेेखे थांनानै आं सानदों मानेेखे इसेबां समायना जायगा आं जिउआवनो नुवाखै होननानै आरो आरो बिनि गेजेरजों बिसोरनाव मोनसे बुहुत समायना दै दङ बाज्रुम दै गोेलैग्रा जरना होननाय बेहायबो थांनानै गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय आउट काउट्रिनिफ्राय बे हादरखो नाय बे आउट काउट्रिफोरनिफ्राय बे जायगाखौ नायनो फैनाय बेफोर मानसिफोरजोंबो रायज्लाय नै गोजोन्नाय मोन्दों आरो आरो बिनि अनगायैबो बिसोरनि माबा दैमा खाथियाव भरलि दै होननाय मोनसे दङ बे दैयावबो जों पिकनिक जानो थांदोंमोन जोंनि डिग्रिनि स्टुडेन्टफोरजों बेहाय थांनायावबो गोबां मानेखि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगा निफ्राय गोबां सुबुं सुबुंफोर बेहाय मानेखे नि बिदिनो बार्डे बिदि खुंनो फैयो आरो बेहायबो मानसिफोरखौ नुनानै गोबां गोजोन्नाय मोनदों मानेेखे गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयो आरो बिनि जायगानि थासारिया गोबां समायना आरो बिनि अनगायैबो बेहायनो मोनसे मानास नेस नेल पार्क होननाय दं बे पार्कआव थांनानै गोबां मानेखे मिथिंगाखौ नायनानै गोजोननाय मोनदों आथि आथिखालावथ' जों मिथिंगाया एफा एनै जोबलांबाय दं जेरै बिफां लाइफांनि सायाव गु सुबुंफोरा बेफोरखौ गायनायनि सोलायै बांसिन दाननायखौसो नुनो मोननाय जायो नाथाय बे मानास नेसनेल पार्कआव बेहाय गासिबो जिब जुनारफोरखौनो संरैखा होनायजों लोगोसे बिफां लाइफांखौ संरैखा होनाय आरो माखासे जिब जुनारखौ नुनानै आं जायखौ आं मोगथाङाव नुवाखैमोन मबाइलारियाव नुदोंमोन बैफोरखौ मानेखे नुहैनानै गोजोननाय मोनदों जेरैबायदि हाग्रानि जिब जुनार होनना बुङोबाथ' मोसौ मै मैदेर गान्दा आरो बेफोरनि अनगायैबो मोख्रा ओमफाय गुबुन गुबुन दाउ दाउफोर जेरै दाउ मैना बेफोरनि अनगायै बाथ'। दावराइ बेफोरखौबो नुनो मोननाय जादों आरो आरो बेनि अनगायैबो हा ग्रायाव फिसा फिसा एम्फौ एनला जाय जों गामि ओनसोलाव नुनो मोननाय जाया बेफोरखौबो हाग्रा ओनसोल लाव‌ नुनो मोननाय जायो आरो आरो बिनि अनगायैबो माखासे लाइफां हारिफोरखौ जों जोंनि गामि गामि ओनसोलफोराव नुवा नाथाय बैफोर हाग्रा बायदि जायगायाव दावबायनानै गोबां नुनो मोननाय जादों आरो आरो बेनि अनगायैबो सिखिरि जेरै जोंनि खाथियावनो थानाय सनाय रुफाय बेहाय मुंदांखा होनना बुङोब्ला जोंनि सिखिरिनि सिखिरिया गोबां रोखोम रोखोमनि दं बेहाय बिनि थाखायनो मुंदांखा बे जायगायावबो थांनानै आं गो गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि गेजेरावनो गोबां गुबुन गुबुन जेरैबायदि सिगां बुंनाय बायदि बेहाय गो बां मानसिफोरानो दावबायनो फैयो बे जायगाखौ नायनो फैयो आरो बिनि-बिनि सुबुंफोरा जेरै फरायसाफोरा बेखौ संरैखा होनाय बेफोरखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो। आरो बेनि अनगायैनो जोंनि ओरैजायनो जोंनि खाथियावनो थानाय तेजपुर तेजपुराथ' जोंनि बर'निनो मोनसे हिस्ट'रिकेल प्लेस होनना बुंब्लाबो बुंद्राय बुं बाबो बांद्राय बुंद्रायनाय जानाय नङा मानोना जोंनि बर' रायजा राजायानो गोदो बेहाय रायजो खुंदोंमोननो जेरैबायदि शिब आरो कृष्णजोंबो दावहा जानायनि खोथाखौ जों हिस्ट'रिकेलनि गेजेरजों मोननो हायो। जेरैबायदि उसा आरो अनुद्रनि मोजां मोनलायनायनि बेहाय मोनसे नेरसोनथि खाम्फा नु नुनो मोननाय जायो आरो बिनि गेजेराव जों दावहानि नेरसोनथि आरो बिनि गेजेराव बान राजाजों दावहा जानाय बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो गोदो रानो थैजोंनो बुंसार जोबदोंमोन होननानै बुंदों बेनिखायनो बिनि मुङा तेजपुर जादोंमोन होननानै बैबो फोर जायगाफोरखौ थांनानै आं गोबां गोजोननाय मोनदों आरो। आरो बिनि गेजेरावनो जेरै सिजौसाबो ओरैजाय अरुणाचल खाथि सिजौसायाबो मोनसे गोबां समायना जायगा होननानै बुंनो हा हागौ आरो। बेहाय मोनसे दैमा दं सिंजों सा दैमा बेहाय गोबां गुबुन गुबुन हादोरनि बा गुबुन गुबुन गुबुन ओनसोलनि बा हादसाफोरनि मानसिफोरा बे जायगाखौ नायनो फैयो आरो बेहाय मोनसे पार्क दं। बाटारफ्लाइ पार्क बे गोदान खुलिनाय बेहायबो गोबां सिखिरिनि माने सावगारि होनाय नेरसोनथि नुनो मोननाय जादों बेनि गेजेरजों जों गोबां गियान बुथुमनो हायो। यो माखासे जों जायगा ओनसोलफोराव सखिरिखौ नुनो मोननाय जाया नाथाय बै ओनसोलाव थां थांनानै गोबां गुबुन गुबुन सिखिरि बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो बिनि अनगायैबो जेरैबायदि आंथ' दा गुवाहाटियावनो हस्टेलाव थायो बेहाय गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोर थांनानै मानेखे लोगोफोरजों बेरायहैबाय दावबायहैबाय बेफोराव थांनानै गोबां गोजोननाय मोनदों आरो। आरो बेनि अनगायैबो बुंनो थांङोब्ला। आं दावबायनायखौ आंनि गोदान एक्सपिरिेन्स होननानै आं सानो आरो दावबायनायनि गेजेर जों मोनसे गियान बुथुमनो हायो आरो गोबां मानसिफोरजों गोरोबलाय नो हायो आरो दावबायनायखौ आं आंनो गोबां गोजोन्नाय मोनो आरो नोंथाङा बेफोर दावबाय बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां आङो ओ आं जेब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ बेरायहैदोंमोन बा दावबायहैदोंमोन अब्ला आङो बै ओनसोलफोरनि फिसा फिसा गामिफोराव हाबनानै बिसोरनि सुबुंफोरनि ओ संसार जानाय जिउ खुंनायनि बागै गोबां मिथि नो मोनबोदों।
औ।
दावबायनायखौ मोन सासे मानसिनि गियान बुथुमनाय होननानैबो बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला ओ दावबायनायनि गेजेरजों सासे मानसिया दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै नै बै जायगानि गासै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय हारिमु बिसोरनि थानाय मावनाय दांनाय बिसोरनि सोलोंथाइया माबोर बायदि बिसोर माबायदि आबाद मावनानै जायो माबायदि जिउ खुङो नखरा माबायदि बेफोर गासैखौबो जों मिथिनो मोनो एबा बुथुमनो मोनो आरो बे फोर मिथिनो मोननाय गियानखौनो जोङो जोंनियावहाय बा जोंनि जायगायावहाय बे फोर बुस्थुनि गेजेराव जोंनि जायगायाव माबेबा मोनसे बुस्थुआ गैया नामा खम नामा बेफोरखौ जोङो सुद्रायफैनो हायो बेनि बेनि अनगायैबो जेब्ला आङो जोंनि ओनसोलनि जायगाफोराव गिदिंहैदोंमोन अब्ला आं ङो बैसोर ओ हा सुबुंफोरनि रायजो जानाय आबाद मावनाय बिसोरो जेरैहाय ओ जेरै जोंनि जायगायावहाय आबाद गोरान आबादखौ गोबांद्राय मावनाय जाया नाथाय बिसोरनि जायगायावहाय गोरान आबादखौ गोबां ङैनो मावनाय जायो मानो होनोब्ला बिसोरो दैज्लाङावहाय दैज्लां बोथोरावहाय बिसोरो आबाद मावनानै जानो जोबोर गोब्राब जायो। मानो होनोबा ओ दैया बिसिरनि जायगायावहाय गोबाङैनो माहोनो फोयो जायनि जाहोनाव दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनानै जानाया गोबां गोब्राब जायो बिनिखायनो बिसोरो मेसें बो थोरावहाय गोरान आबाद मावनानै बांसिन जायो बेजोंनो बिसोरो रांखान्थिनि बेलायावहाय एबा न'खरखौ सुंथानांगौ जायोब्ला बेजोंनो बिसोर दैदेनो आरो बिनि अनगायैबो मावनाय दांनायनि बेलायाव बिसोरो गोबाङैनो गोब्राबै एबा खस्थ'यैबाबो सोर मावनानै जायो जेरै बिसोरो ओ गोदान मुगानि आगजुफोरखौ बाहा यनो रोङाखैब्लाबो दोरोङारियै बाहायबोनाय माखासे हा ओ नागोल जौगालु मै हास सिनि सिखा रुवा बायदिफोरखौनो बिसोर बाहायनानै आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो बिसिनि
आं जा जायगायाव दावबायहैदों बे जायगानि सोलोंथाइनि ओ बिथिङावबो जों नुनो मोनो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मिनथिनो मोनो बिसोरनो सोलोंथाइखौ गोबां गोसो होयो। जे रैहाय बिसोरनि जायगायाव सोलोंथाइया मोनफ्रोमबो न'खरावनो सासे सासे नङा सासे सुबुङा सोलोंथाइ गोनां एबा जौगा थाखो नि ओ एबा ओ सरखारि साख्रि लानाय बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो सोलोंथाइनि फारसे
लोगोसे साननाय हनायखौबो जों गोजौ थाखोनि मोनो बिसोरजों रायलायोब्ला जों माखासे गियान मो नो बिसोरनि साननाय हनायखौ जों मोनदांनो हायो माबोरै बिसोरो संसार जायो, बिसोरनि साननाय हनाया बेसे गोजौ थाखोनि, बिसोर माबायदि सानो, बिसोर गुबुन मानसिफोरजों माबायदि रायज्लायो माबायदि गोरोबनानै थायो बे फोर गियानफोरखौ जों मोननो हायो। बिनिखायनो दावबायनायखौ जोङो मोनसे गियान बुथुमनाय एबा ओ आंनाव गैयि जिराद खौ आङो आं माने सुफुंनानै एबा सुद्रायनानै लाफिननाय मोनसे गियान होनना बो बुंनो हायो आरो बेनि अनगायैबो बैफोर जायगाफोरावहाय
औ
जे जानाय लोंनायनि बेलायावहाय गोबां ओ फारागथिखौ नुनो मोनो मान
जोंनि जा आं जायगायाव थायो बे जायगायावहाय जानाय लोंनाया ओ गोदान मुगा जों बांसिन गोरोबफानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बैफोर जे आं जा जाय जावगायहैदों बेफोरबो जायगायावहाय ओ जानाय लोंनाया गासिबो दोरोङारिखौनो बांसिन बिसिनि बिसोरो उन संनानै सोलिगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव बिसोरो दासिमबो दोरोङारिखौ हमथानानै लाखिदोङो। बिनि अनगायैबो ओ दोरोङारिया हमथानानै ला खि जायोब्ला उनावहाय बेफोरो मोनसे गाव गावनि हारिखौ सिनायथि होनाय बा ओ मिथिहोनायावहायबो गोरलै जायो बिसोरो माबायदि जाबोदोंमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै बिसोरो ओ ओंख्रिफोरखौ बांसिनै थाव बा मस्ला मस्लि बाहायनानै ज जाया बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे माखासे मोदोमग्रा बा मिलौ हाबो होग्रा माखासे मगा दुन्दिया नोरसिं अन्थाइ बाजाब बायदिफोरखौनो बेदर ओंख्रि एबा माखासे लाव लाव जेरै सबाइ ओंख्रि अनला ओंख्रि बायदिफोराव आरो लाफा सायख' ओ बिदिनो दा ओ मैथा ना बायदिफोराव हाय बिसोरो लाफा मैद्रु बायदिफोराव बिसोर थाव बाहाया आरो माखासे मस्ला मस्लिफोरखौ बाहाया मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे निस निम बिलाइ, मगा दुन्दिया, दुन्दिया, अन्थाइ बाजाब बायदिफोरखौनो बिसोरो बाहायनानै जायो। बेफोरबायदि गियानखौ आं बुथुमनानै लाबोनो हादों बेनि अनगायैबो जानाय लोंनायाव बिसोरो गोबां साखोन सिखोनै जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो बा संनाय खावनायखौ नुनो मोनो आरो संनाय खावनायनि बेलायावबो ओ बिसोरनि जायगायावहाय जेरैबायदि ओ आगजु फोर बाहायो बेफोर आगजुफोरा गासैबो बिसिनि जायगायाव ओ ओ दंफां एबा औ। औवाजोंनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै बाहायबोदों औवाजों बानायनाय जेरै सागंफोर खादौ बायदिफोरखौ बाहायबोदों थिग बेबायदिनो बि बिसोर बिदिखौनो बाहायबोगासिनो दङ बेफोरखौबो आं मिथिनानै लाबोनो हादों बेनि अनगायैबो बैफोर जायगानि जा आबहाव वा मिथिंखौ मिथिंगाजों गोरोब्लेनानै थायो बेफोरखौबो आं मिथिनानै मोननो हादों होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'